औ नोंथां
औ खोनाखादों ना नोंथां
औ खोनादों औ
जोबोद मोजां नोंथाङा दा मा खालामनानै दं
दायो आं ओरैनोसो दङ जेबो खालामाखै नोंलाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो गरमखाय सेराव जिरायनानै दं नोंथां
औ मोजां ना
मोजां नंगौ अब्ला आयदाखौ जोङो मा आयदाखौ लानानै सावरायनो
ओ आयदाखौ जोङो ससियेल मेडियाखौ लानानैबो सावरायनो हायो।
ससियेल मिडिया
हा
ससियेल मिडिया
मा होन्दों खोनायाखै।
ए ससियेल मिडिया ना? औ औ जोबोद मोजां बेबो आ गेया।
औ।
दे नोंथाङानो सोंथिखौ खालामदो।
औ ओ नोंथाङा आथिख खालाव ससियेल मेडियाया माने जोंनि सुबुं जिउआव
उम।
मोजां गोहोम खोख्लैदों सानो ना गाज्रि गोहोम खोख्लैदों सानो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंगौ जोबोद मोजां सोंथि। आङो जोंनि भारतनि संबिधाननि
औ।
ओ संबिधाननि गेजेराव होनानै दंखायो हो खानाय दङ जे ओ जोंनि सं गोदाननि गेजेरनि थ्रयै जों राइट टु इनफरमेसन ओ आर्टिकोल फर‌।
औ।
आर्टिकोल फरनि ओ सरि फर नाइनटिननि नाइनटिननि फर, दि। बेनि गेजेराव जोङो ओ होखानाय बायदि जोङो मोनसे इनफरमेसननि थाखाय। मोनसे ओ फर फुइलार होनो। बेखौ इंराजियाव सुबुं स ओ डेम'क्रेसि हादराव बेखौ फर पिलार होननानै जों
औ।
लानो हायो। दा बेनिखायनो ससियेल मेडियाया जोंनि साफ्रोमबोनि सुबुं जिउआव गोनां मानो होनोबा आ सिगां समाव जोङो निउस पेपारनि गेजेरजों माखासे मिथिनो गोनांखौ मिथि खिनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो समजों लोगोसे टेक्न'ल'जिनि मुगायाव गाव गावनि आखाइयावनो मबाइल थानायलाय गासै बि बिथिङाव गासै जानाय जाथायफोरखौ ससियेल मेडियानि गेजेरजों मोननो हायो मानो होनोब्ला ससियेल मिडियानि ओ गोहोआ जोबोद ओ गोरा होननानै जों बुंनानै लानांगोन मानो होनोबा जोङो ओ गुद गभर्मेन्त एक्सुेलि बेखौ लानो हागोन दे जेनेबा गुड गभारमेन्स बे थ्रयो जोङो गभर्नमेन्टसा मा जोन लादों बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडिया मिडियानि गेजेरजों मोननो हायो।
ह नंगौ
बबे ओ ओनसोल बबे जायगायाव बबे बबेबा माब्लाबा बांग्रिं माब माब्ला मा दैबाना माब्लाबा बारहुंखा जानाय फोरनि जाथायफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायदि। जोंनि गेजेरजोंनो जों गोजान जायगानि जानाय जाथायफोरखौबो जों मोननो हायो।
औ। नांगौ। हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों ना। औ।
बेनिखायनो आं सानो ससे। ससेल मिडिया ओ। जोंनि साफ्रोमबो जिउआव। मोजां गोहोम खोलैदों होननानै। आं। ओ सानो लोगोसे। ओ बिनि फारसे ओ खायसे नेगेटिभबो थायो। नेगेटिभखौ आं सुंद'यै बुं गै मानो होनोबा ओ आथिखालाव ए आइनि ओ सम नालाय
औ।
आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स बेनिखायनो ओ। खायफा नङैबा नङै नङै जाथाय नङै। ओ हाबा। खौबो जोङो ए आइ नि गेजेरजों नंगौ खालामनानै ससियेल मिडिया फेक निउस स्प्रेड खालामोबा बे गोबां ओ जोखोम खालामनो हागौ मोनसे जाथाय आरो मोनसे सासे सुबुंनि जिउआव आं बेखौ सानो
नंगौ।
नोंथाङा सोंथिखौ खालामनो हासिगोन आरो।
औ औ आ अब्ला मा सोंगोन नोंथाङा सोंनो हागोन माब
औ जागोन जागोन। स'सियेल मिडियाया ओ स'सियेल मिडियायाव जोङो
औ
मबे बबे ओ बबे आयदाखौ जोङो सायख'ना नै लानाया मोजां आरो सायख'नानै लायैआ ओ सायख'नो गोनां गैया होननानै नोंथाङा सानो। ससियेल मेडियानि गेजेरावनो माखासे थाखो थायो नालाय दा बेखौ नोंथाङा बबे आयदाया खौ नोङो स'सियेल मिडियायाव सायख'नाया मोजां आरो सायख'यैया मोजां नङा बेजों लोगोसे स'सियेल मिडियाखौ सोरनि थाखाय नांगौ आरो सोरनि थाखाय गोनां नङा होननानै
औ औ ओरैनो स'सेल सियेल मिडिया होननानैबाथ' आथिखालाव माने गोबां दङ। जेरै फेसबुक जा इउ थुब, इन्सटाग्राम, वाटसाप बा निउस बेफोरखौथ' जों गासैखौबो ओ स'सियेल मिडिया होननानैनो जयै मिथिनो मोनो। दा जेनेबा बेफोर स'सियेल मिडियाखौ माखौ माया मोजां माया गाज्रि बेखौथ' जों बुंनो हाया। माने गासैहाबो माने जिया मोनसे एपसाव जेरै फेसबुकआनो जा इन्सटाग्रामानो जा वाट्सपनो जा बा इउटुबानो जा गासैहाबो माने मोजां गोहोम आरो गाज्रि गोहोम मोननैबो दङ। दा जेनेबा फेसबुकखौनो नों हमना ला फेसबुकावनो जों गोबां माने मोजां खौरांबो जों मिथिनो मोनो फेसबुकनिफायनो खिन्थु जों माब्लाबा बे फेसबुकनिफायनो माने जोङो नंखाय बाथ्रा खौबो जों मिथिनो मोनो। दा दा आं बेखौ बुंनो हाया जे फेसबुकखौ सायख'नानै ला इन्सटाग्रामखौ माबा मा होनो बेखौ जे मोजां नङ बेबो बुंनो हाया मानो होनब्ला गासै बुस्थुआनो मोनसे निगेटिभ आरो मोनसे पजिटिभ इम्पेक्ट थाखायोनो। नङा होनब्ला दा जोङो मोजांखौ नायनो थाङोब्ला जोङो फेसबुकनिफ्रायनो जा फेसबुकनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो हायो गोबां सोलोंथाव माखासे इनफरमेसनबो जों मोनो जेरै सोलोंथाइनि बिथिं नआवनो नाय सोलोंथाइ सोलोंथाइबो जों लानो हायो जुदि सासे जों हमना लाबाय सासे मानसिया अबेबा मोनसे जायगायाव थानानै फोरोंनायखौ जों गुबुन माने जायगायाव थानानैबो सोलोंनो हायो बे मोनसे बेयो जोबोद मोजां जोबोद मोजां मोजां आरो बियो आरो बिदिनो गाज्रि होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गो गोबां माने नंखाय बाथ्रा गावनि साननायखौ फोरमायगोन जों बेखौनो नंगौ सा सानगोन आरो किसुमान माने गोबां माने मा होनो साबजाथावैबा आद्रा थावै निउसखौबो जों फेसबुक न'निफ्राय मोननो हायो दा‌ दा बाथ्राया जाहैबाय नों नोंनि सायाव सो माने दिपेन्ड खालामगोन जे नों माखौ माबा खालामदों जे आं आं जुदि गाज्रि फारसे थांदोंबा बे आंनि भुल जागोन जुदि मोजां फारसे थादोंबा बे आंनिनो मोजां आंनिनो मोजां जागोन जे आं बेखौ बुंनो हाया जे बबे मोनसेखौ लाथाव बबे मोनसेखौ लाथाव नङा होननानै माने बुंनो गोब्राब आरो बेखौ माने औ औ
फरायसाफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया नोंथांनि थाखाय गोनां ना गोनां नङा बेखौ सुंदयै बुंदो
गेयाया माने ससियेल मिडियाखौ आथिखालाव नांगौ होननानैनो बुंनो नांगोन मानो होनबा गोबां आजिखालि इटुबखौ हमना लाबाय नों इउटुबाव गोबां मोजां मोजां चेनेल दङ जायनिफ्राय नोङो माखासे नों बुजियै बा नों मा माबा मोनसे जुदि नों मिथियाबा नों बेखौ सार्च खालामनानैनो नों बेखौ सोलोंनानै लानो हायो खिन्थु नों सासे फरायसाया बै बेखौ मााबायदि बाहायदों ससियेल मिडियाखौ मा बाहायदों माबायदि रोखोमै बाहायदों बिनि सायावसो माने दिपेन्ड खालामगोन जे ओ जुदि नोङो सासे फरायसा औ आं इनफरमेटिभ माबा मोनसे मोजां नांगौ आं बेखौ सार्च खालामदों आं बेखौ नायदों आं माबा मोनसे सोलोंदों इउ थुबनिफ्राय खिन्थु जुदि नों आं सासे फरायसा आं बेफोरखौ नायालासिनो आं जानला मोनला भिडिअ नायबाय थायोब्ला टाइम पास खालामोबा बे बे बिथिंजाय निगेटिभ इम्पेक्ट थांबाय बिनिखायनो माने गावनि सायाव सो सोनारो जे मा ससियेल मिडिया नों ससियेल मिडियाखौ नों माबै बाहायदों सयेल मिडियाजों नों बाहायजानो नाङा ससियेल मिडियाखौ नों बाहाय। सब बुस्थुआवनोथ' गाज्रि आरो मोजाङाथ' थाखायो नालाय नों मोजांखौ बासिना लानो रोंनांगोन। दा आं बुंनाङा जे फरायसानि थाखाय ससियेल मेडिया मोजां नङा होननानै आं बुंनोबो हाया मानो होनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो हायो। आरो आं बुंनो हाया जे ससियेल मिडियाखौ नांथारगौबो बुंनो हाया मानो होनबा बेयाव गोबां नाङै बुस्थुफोर दङ। दा फरायसाया माखौ माखौ सायख'दों बेसो मेन माने आंनि साननायाव आरो। हेल'
समा जाबाय नामा नोंथां?
हेल' हेल'
समा
औ औ जागोन दे जागोन दे।